औ
औ हेलौ औ खोनादों औ नेटनि प्रब्लेम जादोंना औ खोनादों अ खोनादों नोंथां औ नेट नेटआ एसे माब स्ल' जादोंदां
नेमनि थाखै एसे स्ल' खोनायोना आं बुंग्र आं बुंबाथाय ओमफ्राय दसे उनावसो खोना हैयो
औ दायो मोजां खोनाफैबाय नोंनिखौ
उम दा जों रायज्लायनो नागिरनाया ओ ओ दा जों रायज्लायनो नागिरनाया जाबाय गामि आरो। माने टाउननि थासारि ना नङा होनबा खोनायाखै? हेलौ हेलौ
औ
खोनायाखै?
खोनादों नोंथां नंगौ औ हेलौ नोंथां राय्लायनो हागोन दे
उम माने दा जों गामि ओनसोलफोराव जेन' बा दाथ' माइ गायनाय खोथिया फुननाय जागासिनो न
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां। ओ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां
खोनायाखै हेलौ
औ खोनाबाय नोंथाङाबा थाब थाब थुबथा जायो नेटनि थाखायनो। दायो खोनाबाय अ हेलौ नोंथां
ओ माइ गा माइ गायो ना गाया नोंसोनथिं दा हेलौ हेलौ